हेलौ,
औ नोंथां खोनादों दे
औ
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
नोंथां मा खालामदों नोंथाङा ओरैनो दा
दं ओरैनो जिरायना नोंथाङा
अ आंबो दं ओरैनो जिरायनानैनो नोंथाङा फ्रि दा
औ
औ बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव थांनोसै नामा नोंथां
औ थां
औ बिदिनो जोङो नाफोरनि सायावनो एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ
औ नोंथां बिदिनो जो जेनेबा गासैनाबोथ' जेनेबा बिदिनो फुख्रि थायो न' जेनेबा फख्रियावहाय मा मा ना हेगारो नोंसा नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
थेव रौ ना ओमफ्राय फुकुवा बिदिनो रुपसान्दा
औ
सान्दा अ बिदिखौल' खारो
औ
जोंहानिया माने फुख्रियाबो ओ फिसा बारा बारा हगारानो
बिदिनो नोंथां जानो थाखायल' हेगार ना ना फानो
अ फाननो फाननो नङा माने जानो थाखायल'
औ औ औ औ बिदिनो जोङो जेब्ला फुख्रियाव बांसिन जोंहाथ' जेनेबा फुख्रि दं नालाय गंनै बिदिनो जोङो माने नाखौ फुकुवाखौबो एगारो जोंहाबो नोंथां बुंनाय बायदि बि रौ, मिरगा आरो बिदिनो सायना फिथिख्रि आरो बायदि करिया बेफोरबायदि आरो बुहुद दङ आरो ना बिदिनो जेरै जापान जापाननि ना बेफोरबायदि हेगारो आरो पातास आरो जों जोंहा माने बेखौहाय माने न'आव जेनेबा जानो थाखायल' हेगारा मानो होनब्ला जोंहा बेवहाय माने फाननो था थाखायबो एगारो आरो बिदिनो बिदिनो माने जेब्ला न' एसे माने उसुबि दा जायो बेवहाय फैसानि रांनि थाखाय अब्लानिया माने एसे फानो आरो बिदिनो फाननानै ओमफाय आरो बिदिनो जेब्ला ना फिसाखौ जेब्ला बेफारिफोरा आरो जेनेबा आरो फानो फैबाय थायोना बेखौनो जेनेबा ना ना गेदेर। खौहाय माने फाननानैहाय बिदिनो बे ना ना फिसाखौहाय माने लाखिफिननानै माने हगारफिनो आरो। बिदिनो। आरो जों नाखौहाय बायदि ओंख्रिजोंबो संना जायो नङा होमबा नोंथां। जेरै जों दाथ' जेनेबा माइ गायनाय न माइ गायनाय सम बेवहाय जेब्ला सानदुं गोसानिफ्राय फैबोला बेवहाय आरो जोङो मैथाजों जाबोलाथ' बां बांसिन जेब्ला गोजोनो नङ सान्दुंनिफ्राय फैबाथाय बिदि नाजों मोनजाबोलाथाय बिदिनो गोखै बुस्थु जानो लुुबैयोना सानदुं गोसाफ्राव बिदिनो न' फैनानै जानो लुबैयो आरो जानानै माने एसे गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो मैथाजों जाबोला एसे आ बायदि आरो गोखै बुस्थु जों जाबोलानो आरो जोङो बे थाइगिर थाइगिरजोंबोथ' जों अनला जायो र' नाजों अब्लाबो जाबोलाबो बेखौबो जोबोद गोथाव मोनो आरो बिदिनो नोंथाङा बिदिनो ना मा मा नाखौ जाना मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आं रुपचान्दा ना बिदि रुपसान्दाखौनो बांसि गोथाव मोनो जानानै।
औ। नोंथाङा जेनेबा मा मा ओंख्रि संङा जेनेबा मा मा नाखौ मा मा ओंख्रिजों स संफेरखो नोंथाङासे फोरमायनो हागोन नामा?
आं मेस्थाजों मैथाजों नाजों संबाय ओमफाय नाखौ ओ नाखौ दालिजोंबो संफेरनो मोन
औ औ। इदिनो। आंबो बिदिनो आं माने नाखौहाय बिलाहिजों बांसिन सङो। बेवहाय बिलाहिजों संब्ला आं बांसिन गोथावसिन मोनो आरो। ओमफ्रायहाय आं बिदि जेनेबा फुख्रिनि नाखौ बांसिन जाबांनाय जाया मानो होनब्ला आङो बेवहाय बांसिन सु थायोना। बेवहायनो आं बांसिन साालनिखौसो जाना मो मोजां मोनो आरो जेरै फंकसना रुप सान्था न' बेहाय मोनो फंक नायावथ' सुआ एसे जेनेबा बि थाबाङा बेवहायबो जेनेबा बिलाहिजों जाबोला गोथाव मोनो आरो बांसिन बिलाहिजों संनाय जायो जोंहा बे नाखौहाय। आरो मैथाजों जाबोलाबो मोजां नाङो बि बिदिनो दाथ' आरो फोथारफ्रावबो ना फिसा मोनो। गुरनानै नाथाय नोंथाङा गुरनो थांफेरबायना थांफेराखै बिदिनो फोथारफ्राव?
औ थांफेरबाय।
औ बिदिनो मा मा ना मोनो नोंथां एसे एसे फोरमायना हागोन नामा?
ओ फोथारफोरावथ' ओ फिथिग्रि ना मावा। सें गोरि खावै ना बोथिया थुरि ओ ओमफ्राय मा होनो सिंगि।
औ औ।
औ बेफोर नाखौसो मोनो।
नाथाय गांजेमाखौ मोनगोन ना मोना नों?
औ गांजेमाखौबो मोनो माने खम आरो मासे मानै बिदिनो
औ औ । गोदो माने बांसिन नाफोरा गोदो माने बांसिन नाफोरा माने जेनेबा फोथारफ्राव बांसिन थासिनोमोन आरो जेब्ला जों ट्रेक्टर एवो न' आरो माने ट्रेक्टरखौथ' एवबाङामोन गोदो । माने बिदिनो जों नांगोलजों जेनेबा मोसौजों न' बि बिदिसो हालेवोमोन आरो ना गोदो दाथ' जोङो ट्रेक्टर जों हालेवनानै माने नाफोराबो थैजोबलांबाय बिदिनो नानि बे एसे खम जाबोनो हमबाय आरो बिदिनो नाफोरखौ जेरै नां गौ गोदोनि बायदि जेरै मोननो थाङोमोन बिदि दाथ' मोननो थांबांला । बिदिनो जोंफोरनि जायगायावबोहाय माने गांजेमाया गांजेमाखौ मोननायखौनो नु-नुवाखै आरो आ बारा मानो होनब्ला एंखाव ए औ एंखावरिखौ मोनो । एंखावरिखौ जेबोला आरो एंखावरिखौ मोनबोलाथ' जेनेबा खारै ओंख्रिफोराव संनानै जेनेबा बेखौ होबालाय बांसिन गोथाव मोनो आरो खारै ओंख्रि फ्राव एसे मोदोमनायबो मोनो आरो औ बा औ बिदिनो ना फिसा उम्म । मावा बेफोरखौहाय बांसिन मोननाय जायो आरो फिथिख्रि बेफोरखौहाय । दाथ' आरो गोदोनि बायदि आरो थुरिखौबो थुरि नाखौबो मोननाय जाला बो थियानाफोरखौबो बारा बेवहाय एसे खम जाबोबाय । मोनबाबो माने एसे खम आरो गोदो जेरै मोनोमोन बिदि मोनला । उम्म ।
आगोलावथ' ओइ माने हाग्रा हाग्रानो सेथ्ला सेथ्लानो दै गोजावबा फैयोमोन दानिया आरो मे खम मोनो आरोना ।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो
बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों हेवजानानै गासैबो नाफोरा जोबलांदों आगोलावथ' नांगोलजोंसोंमोन नांगोलजों बिदिनो थायोमोन थैयाबो ।
औ औ औ नंगौ नोंथां । बिदिनो बांसिन आरो खम आरो जों बिदिनो आरो ना नाफोरखौ गावनि नांगौ जेनेबा जोङो नाखौथ' हेगारो हेगारनानै जेब्ला जोङो फुख्रिखौनो हगारबाथायथ' बांसिन जेनेबा ओरै नाखौल' जोङो माने हेगारनानै दोनबोला जाया बेवहाय बायदि आदारफोरबो होनो गोनां जायो जेरै जों माने अफ्रिफोरखौबो होनाय जायो । आरो माने बिस बिदिनो आदार जाहोनो थाखाय जों बायदि जेबा हाथाय गलानिफ्रायबो मोनो न' खौबो होनाय जायो आरो गुन्दैफोरखौबो होनाय जायो अब्लानासो माने थाब देर गोन अब्लानासो थाब फानजागोन बिब्दिनो गावनि जेनेबा नांगौ जायोन' जेेनबा रांखौहाय मायबाफोर खामानियाव आरो बिदिनो जेब्ला जोंथ' फ्राय बर'फोरानो एसे फैसानिबो आं खाल जायो न' बर'फोरा बांसिनहाय आरो एडमिसन ला बोला बेवहाय गुबुनावफोर बांसिन नायनायखौ नुनो बेनो बायदि फाननानैहाय बिदिनो आरो बर'फोरा बिदिनो नोंथाङा जेनेबा आरो औ औ । बुंलाय नोंथां ।
औ बिदिनो हाख'राव हगारनाय नाफोरा आरो बिदिनो अफ्रि ओ अफ्रि गुन्दै बिदि बिदिनो आदार जायो आरो दुब्लिनि नाफोराथ बिदिनो हाब्रु हाग्रा ग्रा बिदिखौनो जानानै थायो माने बेलेक बेलेक आरो ना आदार जानायाबो
बिदि मानावहाय जेरै खुनि खारै थायो न बेवहाय माने जेनेबा ग्रासफोर लायो औ हनिखौ जाबोला जेनेबा ग्रासफोरा थाब देरो आरो जोंङो जेनबा जों माने होनाय नुनो मोनो आरो अब्ला बे थालिर बेखौ बिसोर नाफोराबो जेरै बेफोरखौ जायो ग्रासकाट फोरा बेफोरो जायो आरो नाथाय जों हाखरखौ ओरैनो जेनेबा हाखरखौबो जों साफा लाखिनो थाखाय जेनेबा जों सुनै होनायखौ नुनो मोनो सयखौबो सुनि होबोला जेब्ला बे माने फुख्रिनि दैया मोजां जायो आरो माने साखोन थायो बेफोरखौ औ औ नाफोरा औ औ जा औ औ औ औ आरो गेसाव गोफुनफोराबो बेवहाय आरो जेनेबा जाहाथे बे सुनिखौ होबोला मोजां जायो नाफोराबो थैया मोजाङैनो थायो जेन बेवहायनो बेवहाय सनिखौ होनाय जायो आरो औ बिदिनो जों साफायै लाखिनांगौ बिदिनो जों मानसियाल नङा बिदिनो जों जेरै नाफोराबोथ जिउ दंङ न बेनिखायनो नाफोरखौ जोंङो जोथोनै लानांगौ अब्लासो नाफोराबो जेनेबा थांनानै थागोन बेफोरबायदि आरो औ जिर देरगोन बिदिनो आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावगोन नामा एसे
मा फोरमायनो
औ थ अब्ला नोंथां
औ
होमबा समाबो जाबाय नामा नोंथां हेलौ औ दे
औ खोनादों
औ दे दे अब्ला बिदिब्ला नोंथां